औ नोंथाङा खोनादोंना औ नोंथाङा ओं आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां थारैनो
औ नोंथां ओ नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मावोना नोंथां?
औ थारैनो मावो नोंथां
औ नोंथाङा एसे आंनो आबाद मावनायनि बागै एसे सुंद' फोरमायनो हागोन नामा नों?
औ हागोन नोंथां। आबाद होनोब्लाथ' जोंना गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोर दं जेरै जोंना दैज्लाङाव मावनाय आबाद दं। आरो मेसेङाव मावनाय आबाद दं बेफोरनिनो दैज्लां मेसेङाव ओ मावनाय आबाद। बाट दैज्लाङाव मावनायाबो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै सिखा पट पटल माइ बेफोरबायदि आरो मेसेङाव मावनायाबो जे जोंना गोबां रोखोमनि दोङो बिदिनो बेसर बायदिसिना। ओ बेफोरबायदि आबाद नाथाय जोंना ओ दैज्लां होनोब्ला जोंना दैज्लां एबा जोंनि आसाम होनोब
औ औ।
माइ आबादखौनो जोङो गाहाय होननानै सानना लायो। मानो होननानै बुं मानो होननानै बुङोब्ला जोंना बे ओ ओन बे आसाम हादोरसायाव ओ ओंखाम जानानैसो। गो ओ जौसे जौखोन्दो सुबुङानो। थांनानै थायो नालाय बेनिखायनो जोंना ओ उम माइ ओंखाम जानो ओंखाम जानो थाखायहाय जोंहा। माइरंनि गोनांथि जायो बे बेगोन बे गोनां। बिखौ सुफुंनो थाखायनो जोंना माइ आबादखौ मावनाय जायो। औ। ओ जोंना माइ आबादखौ माबोरै मावो होनोब्ला
औ।
गोदोनि रुजुनायाव दानि माइ आबाद मावनायखौ जोङो जोबोद गोदान गोदान आदबजों ओ मावनायखौ जों नुदों। नुनो मोनदों आरो गोदो। जा बायदि आबाद मावोमोन। ओ बेफोरबायदि आबादनिख्रुइ जोंहाथ' दानि मुगायाव गोबां ओ गोबां आबाद दिहुननायखौ जोङो एबा फसल दिहुननायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोंहा गिबियावनोहाय माइ आबाद मावनो थाखाय ओ जोंनि माइ माइसालि। लिनि गोनांथि जायो।
औ औ माइजलि नोंथांमोननिखिं बे माइज्लिखौ। खौ माबायदि रोखोमै माबानाय जायो नोंथां?
औ जोंहा बे माइज्लिखौ थांनाय बोसोरनि माइखौनो दोननाय जायो एबा जोंना दाथ' गोबां गोदान गोदान गोदान मुगाजों गोबां गोदान गोदान ओ माइ बिदिनो फैनो हमबाय नार्सा बेबायदियाव न'औ बिदिनो जोंहा न'निखौ दोनाब्लाबो नारस सारि बायदिसिनानिखौ लाना फैनाय जायो। बिदिनोहाय जोंनाव हरसे माइजलिखौ सोमना दोन हरसे बा हरनै सोमना दोननाय जायो। सोमना दोननायनि उनाव बोखांनानै बे खौ दै सर'नो थाखाय दोनथ'नाय जायो। बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोंहा उसुन्दाबा जोंनि न' बायदियाव जोंहा बे माइखौ बस्थानिफ्राय बख'नानै मोजाङै फे नना दोनो। फेनखांनायनि उनावहाय थालिर बिलाइ एबा बस्था नङाबाबो जोङो थास' बिलाइ बायदिजों सोङो खोबनानै दोननाय जायो। जाहाथे बे माइ फिथाया गाजा बेरो बेनिफ्राय जोंहा फोथारावहाय बे माइस्लिखौ फोनो थाखाय दब्लायसे एबा गावनि नांगौ जखानि हाखौ मोजाङै एवनानै फोमोनना लानाय जायो। बेनिफ्राय फोमोन खांनायनि उनाव बे माइखौ जोंना फोथाराव लांनानै
औ-औ-औ नंगौ नोंथां।
उनाव जेबोला बियो दान मोनसे बा मोननै थाङो बे माइस्लिया बे माइया गायजानो थाखाय थियारि जायो अब्ला बेखौ अब्ला जोङो जाय जायगायाव गायगोन बे जायगायाव जोंहा हा खौ एवनानै लाग्रोनाय जायो बेखौ एवखांनायनि उनावहाय जेब्ला गायजानाय जायो। हाया। अब्ला बे माइखौ फुनानैहाय बेवहाय गायनाय जायो। बिदिनो जोंहा जोथोन लायै लायै जोंहा जेब्ला मास मोनथाम ए बा ब्रै ब्रै ओ ब्रै माया ओ फोथाराव मोनना नै फैयो अब्ला जोंनि फोथारखौ जोबोद समायना नुयो। मानो होननानै बुङोब्ला बे माइजा बे माइनि गाबा जोंना ओ गोमो एबा सनालि गाबनि जानानै फैयो। बेनिखायनो जों जोबोद समायना नुयो। बेनिफ्राय जोङो माइखौ हानानै ओ न'आव लाबोनाय जायो बेनिफ्राय जों नानानै बेखौ ओ बाख्रि एबा दुलियाव सोनानै दोननाय जायो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ ओ बिदिनो मावो आरो आङो आरो जोङो ओ
औ।
बे
औ नं
बिदिनो हेल' बिदिनो औ। बिदिनो ओ नोंथाङा दानि माइ आबाद मावनाय आरो गोदोनि माइ आबाद मावनायखौ माबाफोर फाराग नुदोंबा बेनि फारागखौ नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन ना नोंथां?
नोंथां फाराग होनोब्लाथ' गोदोनिया जोङो जारै जेरै जोंनि आजौ आ बै एबा आबै आबौआ जेरै ओं आ जों जों जेरै बिदान एबा जाखो बुङो जों खोथिया बेखौ फोग्रोनो थाखाय खारायनाय एबा खारायनो थाखाय जोंनो जेनेबा नांगोल जुंगोलनि जौगाल नाङा होमबा नोंथां? ओं औ। बिदिनो ओ बिदिनो दानि जुगावथ' ओ बुहुदखौनो गोबांखौनो जौसे जौखोन्दो गोबांखौ नो नुनो मोनो गो फाराग होनोब्ला जेरै गो गोदो जेरै नांगोल जुंगालजों हालेवोमोन एबा दानि जुगाव आरो ट्रेक्टर एबा मि ओ मिसिं जेरै लहा लखरजों बानायनाय जा ट्रेक्टर बेजों सो हालेवनाय नुनो मोनो जेरै आरो गोदोनिया उम जेरै बिदान होनोब्ला गोदोनिया दोनथुमनानै दोन-दोन-दोनथुमनानै लायोमोन दानि-दानि जुगावथ' आरो नार्सारि एबा दुखानफोराव बायबानो मोना होमबा नोंथां? औ। बिदिनो जेरै गायनाय बेलायाव होनबाबो गोदोनिया जों आइजो माहारियानो ज' ज' जेरै फाला बदला गायलायोमोन दानि जुगाव माथो उम मेचिनजोंनो गायनाय ट्रेक्टरजोंनो गायनाय नुनो मोनो नोंथां। बेखौ बे-बे-बेबायदिनो जेरै खोथिया फोनाय बुङोब्लाबो एबा जोंनि गोदोनि दिनाव खोथियाफोर खौ खोथियाफोरखौ जेरै फुनायनि बे फोनानै जों एबा बेखौ फुनानै गाया होमबा नों
औ थारैनो नंगौ।
खौ माथो दानि जुगाव हम जेरै प्लास्टिक बसिं जाजों हालेवनाय खारायनाय बेहाय माथो दानि जुगाव प्लास्तिक बनानै इखौ खोथियाखौ फो-फोनायखौ नुनो मोनो जेरै फुनोसै टाइमाव बेखौ प्लास्तिक बोखारना होबानो बेखौ सिददा सिददा हास'नानै बेखौ डायरेक्ट मिचिनजों गायखना लाना लानो हानाय केपासि थि नुनो मोनो आर' नोंथां नोंथां औ नोंथांमोननि ओनसोलखिं बिदि नुथायखौ ओ जेरै नुनो बा एबा सोमजिनाय एबा नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलखौ बिदि थां जाथ'वाखै नाम?
औ ओ जोंनिथि ओ थारैनो बिदिखौ ओ गोबांखौनो नुनो मोनाखै दा समहालागै नाथाय ओ खाफा सानैखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय जोङो खोनानो मोन्दोंदि ओ समनि आंखालनि जाउनाव जोंना गोबां आबादारिफोरानो ओ बिदि औ फैगोन बोसोर एबा इयुन बो बोसोरफोराव बिदि गायगोन होननाय बेखौ जोङो खोनानो मोनो
औ औ आबै ओ आबौ जेरै गोदो जोंनि आबौ मोना ज' ज'नो ओ ज' ज'नो माइ आबादखौ फिथाइ जा जों माइ आबाद मावनानै फिथाइ मोनो होमबा नोंथां? बेखौ जनो ओ खासि जा हाग्रा जंगाय खासि बेखौ लानानै जि हुलाबारि लानानै हानो थाङोमोन जोंनि आबौ मोना नाथाय दानि जुगाव जों जा टेक्टर एबा मेचिनजों बे आबादखौ हानाबो लाबोनाय नुनो मोनो आरो गोदोनि दिनाव मोखौ जे मोखौ हालुवा थायो बेजों मारा नानाय नुयोमोन नोंथां। दानि दिनावथ ट्रेक्टरजों। सो नानाय बुहुदानो नुयो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ-गोदोनि दिन आरो दानि दिन होनब होननानै बुङोब्ला जोङो। माइ आबाद ल नङा गोबां गुबुन आबादखौनो जोङो गोबां गुबुन आदबजों आदब बाह बाहायनानै जोङो मावनायखौ।
औ औ
ओ-जोंना दानि मुगायाव गोदोनि बायदि ओ- न न सेराव गायनानै गोबोरखि हासार एबा जोंना। खानस्रि हासार होनानै आबादखौ फेदेरनायखौ जोङो दानिया नुला। नुनो मोनोब्लाबो जोङो जौसेयाव। जोङो से पारसेन एबा नै पारसेन ओ- नैजौ खोन्दो बेखौ बिदिखौलसो जोङो नुनो मोनसै। ओ-बेनिखायनो जोंना-ओ गोबां ओ-दानि जुगाव आबाद मावनायाबो गोबां रा। ओ-फिसानिफ्रायनो देरजासिम एबा फिथय मोनजासिम जोङो रास रासायनारि हासार एबा जोंना बायदिसिना। बाहाय-नायखौ जोङो नुनो मोन बेनि जाहोनावनो जोंहा दहा। सोलेर फोराबो जोंना ओ-गाज्रि जालांनाय खौ जोङो नुनो मोन्दों एबा गोदोनि सुबुंनि रुजुनायाव जोंनि देहा सोलेरखौ जोबोर लोरबांखौ जोङो नुनो मोनदों। औ बिदिनो जोंना गोदा-गोदान गोबां गोदान आबार। आदब बाहायबावो जेरैहाय जोंहा दानि मुगायाव बानलु गायोब्लाबो जोंना। ओ-बायदिसिना मुलि माला। होनानै बेखौ हाग्रा जायिनि थाखाय। प्लास्टिक बायदिसिना बाहायनाय आरो बेवहायनो जोंहा एम्फौ। बुथारग्रा मुलि बाहायनाय। बेफोरनि जाउनावनो जोंनि देहा। जों लोगोसे जोंनि हा एबा जोंनि ओ आबहावाफोराबो जोबोद गाज्रि जालाङो मानो होननानै बुङोब्ला मानो मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे जोंनि ओ बुहुमावहाय बे जोंनि मि थिंगायावहाय जोंनि एम्फौ गासैबो एम्फौ एनलानि गोनांथि ओ दङ एबा गासैबो एम्फौ ए एम्फौ एनलाजों लोगोसे गासैबो हाग्रा बंग्राया जोंनि माबबा मोनसे ओंथि दं एबा बे माबेबा मोनसे नङा माबेबा मोनसे खामानियाव सफैयो होननानै जों मिथिगोन। नाथाय जों बेफोर खामानियाव फैनाय मुवाखौनो जोङो मुलि बायदिसिना होनानै बुथारनायनि जाहोनावहाय जोंहा ओ दा आबहावाया गास जानायजों लोगोसे जोंहा दंफां लाइ बायदिसिनाखौ दानफायनानै आबाद मावनाय बेफोरनि जाहोनाव जोंहा दैबाना बायदिसिना जानाय खौ जोङो नुनो मोन्दों एबा हा रानस्राव बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेजों लोगोसे जोंना माबेबा एम्फौ एनलाखौ नांगौबाबो माबेबा ओ दावमा दाउसा एबा एम्फौ एनलाखौ नांगौ बे बेखौ जोङो मुलै बायदिसिना होनानै बुथारनायनि जाहोनाव जोङो बेफोर खौ मोननो थांला एबा माबेबा हा गोबां जोंना हाग्रा बंग्राजों लोगोसे दंफां लाइफांफोराबो गोमाबोनो हमदों बेजों लोगोसे जोंना बेसेन गोसा बेसेन गोसा एम्फौ एनला बायदिसि जोंना दाउमा दाउसाफोराबो ओ जोंना ओ गोमाबोनो हमदों बेनि जाहोनानो जोंनि बे जोंनि दानि मुगायाव ओ गोदान आदब बाहायनानै ओ आबाद मावनायखौ जोङो सानो साननानै मोनदाङो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां ओम।
ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबाय। औ नोंथांजों ओ सावरायनो मोननानै गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिना मोननायजों लोगोसे आंनि जा रोंगौथि दङ आं बेखौ नोंथांनि सेराव फोरमाय दा होनामोन
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बि